हेलौ लोगो माब्रै खबरा?
खोनादोंना?
ओं माब्रै खबरा लोगो?
खबराथ' मोजाङानो औ
ओ ओमफाय मा खालामगासिनो दासान्दि?
दासान्दिथ' ओरैनो दंबाय दङ न'आवनो ओरैनो बेखारैनो नोंथ
अ ओ नै आंबो दङ बिदिनो गरमथारबो ना बोथोरफोरा।
औ ओमफ्राय नोंथाङा माबाफोर मानोबा हरदोंमोन?
रायलायनो हरदोंमोन जोंहा दिनै दैलि लाइफनि थाखाय रायलायनोसै आरो ना सानैजों फंनैसो माब्रै माब्रै सोलिगास दं नोंनि थिं आंनि जे दैलि लाइफाव मा जागासिनो बेखौ सोमोन्दै एसे रायलायनोसै सानैजों। ना नों बिजि नामा?
बिजिथ' नङा रायलायजागोन दे नोंथां। औ हागोन दे।
उम नोंसिनिथिं माबोरै सोलिगासिनो दैलि लाइफ
अ आंनि लाइफआ बुंनांसिगोन खबरा मोजांबो गाज्रिबो होननानै। माने बोथोराबो बे हालाय ओमफायो औ बोथोराबो बेनो नालाय ओमफ्रायो माने लाइफ औ दा जेबो मावनानै लानो हायाखै नालाय एखाय बेखार ना। मा मावगोन मा दांगोन जाबाय थायो आरो सोलोंथाइ बखौबो मोजां लायासै ओमफाय फारस जों जेबो खामानिखौ खौबो मोजां सोलोङासै। ओमफायो दाबो जेबो मावनाय जाया नालाय एखायनो माने बेखार जागासिनो आरो। थांलाय फैलाय थांलाय फैलाय इदिनो खामानि एसे एनै जेनेबा। सरासनस्रा इदिनो गामिनि राइ गामिनियाव थानानै इदिनो सोलिगासिनो आरो।
दैलांनि समबो सफैबायना। दैलि माइ गायनांसिगोन। सम सफैबाय।
औ।
ओमफाय बाखि खबरफ्रा?
बाखि बाखिथ' ओरैनो सरासनस्रा मोजाङानो।
उम।
अबोथ' खबर जेबो गारजि नोङा आरो।
अ।
नोंसोर माइ गायगोना गाया नोंथाङा?
गायो नै समा फैथारबाय जोंनालाय बि। बिदिनोसै आरो सम सफैबाथाय गायनाय फुनाय दा दैलां सम जाबाय नालाय गायनांसिगोनलाय। लाय बि मसे सफैबाथाय हानाय माइ
औ।
बे बेफोरनो आरो जोंनिया बे बेनो सोलिगासिनो।
औ।
जेरावबो बेरायथाराखै?
बेरायनाया दसे बिदिनो बेरायफैदों नै दाबो बेलायावसो दंफैयो आं बेरायफैदों।
अ आब' मोननाव थांदों? आब' मोननाव थांदों अ बेरायनांगौबोहाय न' न'आव बारा थाजाबाय थाया।
औ।
दाथ' मोनाबायना? मा ओं संगोन?
दा नायनि र' आलासि जाफैदों नालाय आं मा मा ओंख्रि संगोनथाय मिन्थिया मालिकफोरा जेखौ संना जाहैयो बेखौनो जानोसै आरो।
आलासि आलासि जाहैदों नना बेदर मोनजागोन ना? जनियो
औ जानोबानो।
बेबो दागोन। सानबेसे थागोन?
ओं।
सानबिसे थागोन?
आङोथ' सानथामल' थानाय जागोन दिोनैसो फैदों नालाय ओमफ्राय गाबोन सानसेो थसै समनियानो थांफिनसै।
अ एफाग्राब बेरायबोनो हाया? जायगा
औ थाम औ थाब थांसै दैलांबो मोनफैबायना ओमफ्राय गरम बोथोर। बेलेगफोराव थानाय से बानायबो मोनो आरो मालाबा टाइमाव।
अ गरमथारबोना? बोथोरा दङ आंबो न'आवनो। बिदिनो संनाय जानाय थानाय। बेफोरनोसै आरो। दा माइ गायनाय सफैनाय नालाय। ओफ्राय माइ गायसोलाय। बोथोरा जाहांबायना।
औ औ।
बेदोंमोन आंबो दिरेनानै लगायस। ओरै थिंजायनो एसे। गामि खाथियावनो। ओइ। माबा माबि जानो लुुबैनानै सेन्टारावहाय ओरै। जाहैलाबायदोंमोन। चावमिन मम'। बोथोराबो गरमथारना। आरो गं। गाबो मोनबाय थादों। लोमजाहांदोंबो। ओंखायनो। मम' सुप लोंनानै फैबाय।
औ।
दा गरमनि। एखदमबारे थान्दा थानदा लोंनानै।। होनाया थान्दा थान्दा लोंनाय जासोजोबदों ना। जुइस लेसु थाइजौ जासोनाया। गगा मोनसोदो ए गुजुगासिनो। एकदमबारे स्रां मोननायनि मम' सुखोननो लोंनाहैबाय।
ओं।
गासिबो दंजोबो ना नों थांनाया।
औ दङजोबों दङ। दहाय मा ओंख्रि जानायमोन।
दहायो माबासोमोन अमा बेदर आलु ओमफ्राय फाथो खारैसोमोन फाथो जोगोनार बिजौ बिदिनो लगायनाय। नोंहालाय दहाय मोनजाहैयासै। अ मोनजाहैयासै।
जाफैदों
गोथावआनो गोथावनो औ अमा बेदरा गोथाव जाखा यो मा ओंख्रि मोनजाहैनाय नोंलाय
आङो आंहाबो अमा बेदरजों आलुआनो मोनदे
अ अमा बेदरा गोथाव जाखाथारोना
ओं ओमफ्राय नोंथाङा मा मा मावबाय दं
नै दा ओरैनो दंथ'यो गरमथारबो ना थाबायगासिनो ओंख्रिफोरखौनो मा जागोन सान्दों गरमावहाय
औ
एकदमबारे बोथोरानो थानो सुखुथाराखै गरमानो
औ ओमफ्राय ओरैनो बेलेग मा एक्सट्रा खामानि मावबाय थादों
अ आङो आङो बिदिनो आखाइनि हाबा मावबाय थादों आरोना आखाइजों बिदिनो बायदिसिना मेचिनजों सुनानै बिदिनो माबादों साप्लाय खालामदों हो हायालै गरमाव बिराद माबाथार दसे दसेल' मावो ओरैनो नोंबोसो माबायामोन जानो सुवामोन जानाय बेफोरबायदि मावोमोन माथो नोंबोसो
सुयोमोन सुनाया दा मानि सुथ'वाखै गरमबो ना बांद्राय बां गरमनि थाखायनो सुथ'वाखै दामानि एसे उनावहाय सुफिनगोन सुनाया
उम हायाहाय गरमाव जिरायबाय थानो हाया जिरायबाय थानो हाथारा गरमाव
औ
एकदमबारे माबा जाथारो
औ
लाइट लाइटफोर अ मोनाबाय मोनाबायानो होनबाबो गरमानो खाथि
फांखा होननानै ला
ओ लाइटआनो थांबाय थादों गरमबो ना एखदमबारे सानसे सानसे सालायनाय जायो।
औ
दै गुदुंबो लोंनो हाया गगा मोननाया गुजुनाया। गारमाया दै गुसु लोंबाबो बारा जायो गरमावहाय दै गुदुं लोंनो हायाना बासोयो आं दै गुदुं लोंनो
औ
ओमफ्राय बाखि खबरफ्रा मोजां दा
बाखिथ' औ बाखि मोजां खबर दे
दाथ' होनबा माइबो गायनो जासिगोन
लोगोखौनो मोनथारला थारला मालाबा लोगो हमलायसै दाथ' दैलां जाबाय र' दैलाङाव बाराबा औ माइ गायनाय समाव लेंहरलायनांगौहाय आंबो नोंसिनाव गायना हैगोन नोंबो जोंनाव गायना होफैदो आरो।
औ जागोन दे जाग।
बारा गोजान नंखाया। गायनाय सम जाबाथाय नोंबो खबर हरदो। आंबो खबर हरनोसै
माइफोरखौथ हाजिरा गायोना थिखा गायो बा नोंसिना।
हाजिरा बांसिन हाजिरा गायो जोंथिं।
ओं
नोंसिनिथिंलाय
जोंथिंबो हाजिरायानो दे बांसिन। खोथियाफोरखौ ओमफाय आखा हिसाब। फुयो आरो
ओ जोंथि थिंबो बिदिनो आखासेयावहाय दाम दाम जाथारबाय दाना आद थाखा दस थाखा। नोंसिंथिंबो बिदिनो जादों दा हाजिरा गायनांगौहाय हाजिरा फुनांगौ हाजिरा गायनांगौ हाजिरा फुनांगौ नोंलाय।
औ एसे एनै थाइसे थाइनै सहाय जायोना।
उम हाजिरा गायबा फुबा मोनसोयो। ओ जाहानाव गाय।
ओं गायगोन दे लिङोबाथ टाइम मोनोबाथाय थांगोन।
उ गायफै नांगौ उम। नोंबो नोंबो गायफैदो नोंसिनि नोंसिनि जानाय समाव थांसै अ। थाइजौ थाइजौ मोनबाय नो। नोंसोनिथिं
थाइजौआव थाइसे थाइनै मोनहांबाय जोंहाना नोंसोर नालाय?
जानो फैबाल जानो गोथावथार।
उम।
आङो मोनफ्रुजोब्बाथाय खबर हरगोन फैबानो जाबाय।
नङाबा जोबजोबगोन मोनजानाय नङा गोथाव गोदैथार मानसिफ्रा जाफैसो गारखायो। थाब जोबो जोंहाना। गोदाव गोदै नालाय। जालागासिनो आंथ थाइजौआ गिदिरबो दं फिसाबो दं।
अ।
गगा मोनबाबो जानायखौ गारथाराखै आंथ' जालागासिनो दंथारो।
ओं।
मोना लायबाय नालाय मोनानि जानाय संनाय जासिगोनलाय।
औ।
गरमाव मा संनानै जाबावनोसो।
आङो आलासि जाफैदो नालाय ओमफ्राय आं संनांनाय नङा। जेबो मालाय संनायखौनो जानोसै।
नोङा गगोन दिनै संनो साननैसो ओ न'आव गैया नालाय। न'आव होमबा हारसिंसो बे बिमाया।
औ आइया ओं दा हारसिं जासिगोन।
उम। माजों थांनाय ट्रेनजों थांनाय? गुजुनाय जादों होनबाबो जानायखौ गारा होनबाय दा। माजों थांनाय ट्रेनजों थांनाय ना मानाय
ओं ट्रनजोंनो फैदों बासजों दा बास बोथोरा बिराद गरमना ओमफ्राय बास बास गाखोनो हायिनि थाखायनो ट्रेननजों फैबाय।
मानसि बिर जाथारदों ना जायाखै
औ औ दिनैबो दिनै बारा जायाखै खमानो बोथोर गरमखाय बारा मानसि जायाखै नामा सानदों आरो आङो
दे होमबाना मालाबा फैबानो जाबाय आं थाइजौ मोनथ्रुजोबबाथाय खबर हरगोन
औ जागोन दे
जानो फैथार दै लोगो मोनैयाबो गोबाव जाथारबाय लोगो हमनांगौ उम मोजां जोब्बा गासिबो खबरफ्रा
औ औ मोजां दे
दे मालाबा खबर लालायसै आरोना
औ
दोनथ'सै दे होमबा